हेलौ नो
हेलौ नोंथां।
हेल' नोंथां।
ओम नोंथाङा दायो माबा फोर हाबाफोर मावदों नामा?
मावाखै नोंथां।
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो स
मोनगोन नोंथां।
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनो फिथाइ सामथाइफोरनि बागै ए से सावरायनानै होदो।
अ हागोन नोंथां।
दा
औ दे बिब्दिब्लालाय नोंथाङा जागायदो।
दा जोंहा फिथाइ सामथायाइनि बागै नोंथाङादि आंखौ बुंनो थिनदों जोंहा फिथाइ सामथाइ बुङोब्ला फिथाइ सामथाइया मोनसे मिथिंगायानिफ्राय मोननाय एबा मिथिंगायारि सम्पद जोंहा बे फिथाइ सामथाइया जोंखौ जोबोर मदद खालामो आरो जों बे फिथाइ सामथाइखौ मिथिंगायावनो मोननो हायो जेरै जोङो मोनो बिफां लाइफांनिफ्राय बेन्दों बेनला बायदि बायदिनिफ्राय मोननो हायो आरो। जोंहा बे फिथाइ सामथाइया जोंखौ ओरैबायदि मदद खालामो जे जोङो बे फिथाइखौ जानानै सक्ति बोलो बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा मदद मोननो हायो आरो सक्ति बोलोनि अनगायैबो जोंहा गुबुन माबाफोर जायगायाव थाङोब्ला जोंहा जानो थाखाय जेबो मुवा बेसाद गैयाब्ला जोङो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ बायदि बायदि रोखोमखौ जोङो जानानै थांनानै थानो हायो जेरै आपेल आंगुर थालिर नारेंखल बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइखौ जों जानानै जोंनि देहाखौ सक्ति एबा बोलो बानायना लानो हायो।
औ नोंथां।
बेफोर फिथाइ सामथाइखौ जोङो मिथिंगायारि सम्फद बुंनाय जायो आरो बे फिथाइ सामथाइयानो जोबोर मिथिंगायाव थानाय एबा मिथिंगायारि सम्पद जेरै जोंहा मिथिंगायाव थानाय बिब्दिनो एम्फौ एनला जिब जुनार जेरै मोख्रा जेरै मान्दाब नेवलाय बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार जिबसा बायदि बायदि जिउ गोनां बुस्थुफोरखौ फिथाइ सामथाइयासो दासिमाव गोदो गोदायनिफ्राय रैखा खालामनानै लाखिना दं आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला फिथाइ सामथाइनि बागै गोदो गोद गोदायनिफ्रायनो जों सुबुंफोरा हाग्रायाव थानानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा सुबुंफोरा हाग्रायाव थानानै बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बायदि बायदिखौ जानानै जिउ खुंबोदोंमोन। आरो जोङो दाबो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरजोंनो जोङो जिउ खुंबोनो हायो आरो जोंहा बे फिथाइ सामथाइखौ जानायनि अनगायैबो जोङो बे फिथाइ सामथाइखौ न'आव आबाद मावनानै एबा गायनानै जोङो बे फिफांखौ गायनानै जोङो बे फिफांखौ जोथोन लानानै फेदेरनानै उन समाव बे बिफाङानो फिथाइ सामथाइ होनो हमो। आरो बे बिफाङा होनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो खानानै बाजार एबा हाथाय फारसे दैथायलांनानै जोङो बे फिथाइ सामथाइखौ बेफार फालांगि मावहैनोबो हायो आरो बे फिथाइ सामथायाइखौ जोङो हाथाय एबा बाजाराव बेफार फालांगि खालामनानै जोङो मोननाय रांजों गाव गावनि जिउ एबा गाव गावनि न'खर गाव गावनि देहा गासैखौबो नांगौखिनि जानाय गावनि संसार जानायाव एबा जिउ खुंनायाव जि जि बुस्थुनि गोनांथि जादों जोङो बेखौ सुफुंना लानो हायो।
औ नोंथां
बिनि अनगायैबो जोंहा बुंनो गोनां फिथाइ सामथाइनि सायाव जोबोर खोथा बाथ्रा दं आरो बिब्दिनो फिथाइ सामथायाइया जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां एबा जोंनि संसार जानायाव जोबोद हेफाजाब होयो बोलो खालामो सक्ति खालामो जोंनि अबावबा अबावबा फिथाइफोरा जोंनि लोमजानाय एबा माबाफोर बेमार जानाय एबा माबाफोर देहायाव सानाय सुनाय जानाय बेफोरखौबो जोङो खायफा अबेबा मोन मोनसे फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो जोंनि देहायाव बेमार सानाय बिस बायदि बायदिफोरखौ फिथाइ सामथाइजोंनो जानानै जोङो फोजोबना लानोबो हायो। दा जोंहा फिथाइ सामथाइया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां एबा जोंखौ जिउ खुंनायाव जोबोर मदद होयो दा नोंथाङा आंनि बेफोरबायदि बुंनाय रावखौ आंनि फोरमायनायखौ माबायदि मोनदों नोंथां। अ अब्ला नोंथाङा आंनोबो फिथाइ सामथाइनि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला दे बुंनायसै
औ दे फिथाइ सामथाइ बुंङोब्ला जोंङो मिथिंगायावनो मोननाय गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरनिफ्राय एबा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोराव फिथाइ सामथ दाया खिलियो एबा फिथाइ सामथायाइया थायो। जेरै फिथाइ फोरा गोबां रोखोमनि थायो। जेरै थालिर थाइजोखौ खान्थाल आरो दंबावो गोबां रोखोमनि
औ
बियो फिथाइ सामथाया आं जोबनो थांङा। मानोना बिफांनिफ्रायनो फिथायाइ जायो फिथाइफ्राबो गावनि सम ओंखारनांगौ समाव गोदान गोदानै जोनोम लाबाय थायो एबा थायबाय थायो फिथाइफोरा। बेजों लोगोसे फिथाइफोरा गोबां रोखोमनि दंङ जेरै गोखा गोखै गोदै गोबाब थायो बे फिथाइफोरनि मादाव बे फिथाइफोरनि मादाव एबा। थाइजौ आफेलफोरनिफ्राय जों एबा आरो थालिरफोरनिफ्राय जोंङो गोबां रोखोमनि भिटामिन बायदि बायदि मोननो हायो।सक्तिफोरबो जों फिथाइफोरनिफ्राय मोननो हायो।
औ
बेल' नंङा फिथाइफोरारा जोंनि देहानि थाखायबो जोबोद मोजां ।
औ ।
बे फिथाइफ्रा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो थाबोबाय थानाय आरो बियो थालांबाय थागोन मानोना फिथाइ सामथाइखौ जोंनो गायनानै एबा होनानै जोंनो मोननो हायो । एबा जोंङो बिफां फांसे औ जेब्ला जों गायो अब्ला बे बिफाङा फिथाइ बायदि रोखोमनि जानाय मुवा जोंनो होयो । फिथाइ सामथायाइ होयो जोंनो । बे बिफाङानो। बेखौ जोङो गोरलै समनिफ्रायनो मोजाङै मोजां आबदाल लाबोयोब्ला बे बिफाङानो मोजां फि थाइ होयो।
औ
बिब्दिनो फिथाइफोरा अनेक रोखोमनि थायो। फिथाइ सामथायाइखौ जों जानांगौ बयबो आरो
औ
फिथाइ सामथाइखौ जों गायनानै फोनानैबो गुबुननो फाननोबो हायो।
औ
आरो फिथाइ सामथाइनि गेदेर गेजेर जोंनो गोबां रोखोमनि जुसफोर लोंग्रा मुवा बेसादफोर बानायनो हायो। जेरै थाइजौफोरनि बिदै आनारसफोरनि बिदै आरो जोङो गरम बो थोरावहाय जेरै जों नालेंखरनि बिदै लोङो आरो खुसेर बिदै लोङो बेफोरबायदिनो फोरा जोंनो थाखाय एबा जोंनि देहानि थाखाय अनेक रोखोमनि बायदि बायदि मुलाम्फा होयो बेनिखायनो जों फि थाइ सामथाइफोरखौ एबा बिफां लाइफांखौ गायनानै फिथाइ सामथाइ होग्रा बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ।
औ
बिब्दिनो फिथाइ सामथाइफ्रा जोबोद मोजां आरो बे फिथाइ सामथाइनि मादावनो जों बांसिन जों बांसिन गरम बोथोरफ्राव मोननो हानाय फिथाइफोरा जादों थाइजौ, खान्थाल, लिसु, बायदि बायदि रोखोमनि दंबावो।
औ
बिब्दिनोसै दा नोंथाङा आंनि बे फिथाइ सामथाइनि बुंनायखौ माबायदि मोनदों?
जोबोर मोजां नोंथां नोंगौ सैथ थो गासैबो।
बिबदिब्ला दे होमबा ना नोंथां।
औ दे।